औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दा सम दंना आंजों दसे रायज्लायनो?
औ दङ।
औ होमबा दिनैनि बे ओ सानजौफु समावहाय बा फुंबिलि समावहाय ओ आं फन हरनायनि गेजेरजों नोंथांखौ बरायना लाग्रोबाय नोंथां।
औ ओ जोङो सावरायनो सान्दों जे गोदोनि मुगायावहाय सुबुं माहारिया मा रोखोमनि बा जायो जानाय लोंनाय बा मा रोखोमनि गान्नाय जोमनायाव ओ गोसो होयोमोन बा माबोरै थायोमोन आरो आथिखालनि मुगायाव माब्रै जाबोखो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावरायनो स मोनगोन ना
औ गोदोनि दिनावथ सुबुं माहारिफ्रा ओ आङो बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारिखौनो
औ औ औ
जोंनि बर हारिफ्राथ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो मिथिंगाखौ मोजां मोननानै ओ हाजो गा गेजेर गेजेर थाबोदों नङा होमबा? औ आरो जोंनि बर' हारिया आरो गोदो गोबां उन्दै माने फिसा हारिखौनो बुंजायोमोन गोदोनि दिनाव।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
जायनि जाहोनाव बिसो रो मिथिंगा हाजो गेजेर गेजेर हाजो दानस्रायनानै हादान सिफायनानै थानो गोनां जादोंमोन आरो ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ गोदो बेफोरबायदि दानि जुगायाव जाबायदि सोखो मोखो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदियाथ गैयानोमोन। औ जायनि जाहोनाव हाय ओम थालिर बिलाइ एबा माइबा दंफांनि बिलाइफोरखौनो गाननाय जायोमोन ओ माब्लाबा समाव बहाबानिफ्राय ओ जि मोनफ्लां बायदोंबाबो सरि बोराय बे बेफोरबायदि जिखौनो गाननानै थानो गोनां जादोंमोन औ लोगोसे ओ बिसोरनि जिउ खुंनायाव थांना थानायाव गोबां खस्थ जेंना जेंसिजों ओ मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन।
औ नंगौ नंगौ
आंनि मिथिनाय आरो खोनानायाव बेफोरबायदि आरो ना नों थां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
खाय गोदोनि दिनाव गोबां हाफोर दंमोनबाबो मावनानै जानो थाखाय गोबां खस्थ आरो बेफोरबायदि ओ जेबो ओ मावनांगौखौ बारा एथबां रोंनायखौ आं नुनो मोनामोन। औ अ गोदोनि दिनावथ बांसिनानो आङो खोनानो मोननायाव रुना जाबोनाय बेफोरखौ खोनानो मोन
औ औ औ नंगौ।
औ
थारैनो नंगौ गोदोनि दिनावहायो जो औ गोदोनि दिनावहायो ओ सुबुं माहारिया गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो माने
गोबां खम खमानो मोन नङा होनोमबा। औ।
मोनोमोन थिनायो मोनबा सुबुं माहारिया जेब्ला जोङो ओ जोनोम जादोंमोन बा सुबुं माहारिनि महराव फैदोंमोन बै समावहाय जोंनियाव ना गाननाय ना जोमनाय बैफोरो ओ गैयानोमोन होननानै जों मिथि मोनो मानो होनब्ला सोरबा ओ सोरबा सोरबा बाय दिया दंफांनि बिलाइ आरो सोरबा सोरबा बायदिया जे ओ साल साल बिफांनि बिगुर जेरावनाखि गिदिर गिदिर साल बिफां दङ ना बैनि बिगुरखौ ओ दान खनानै बा जिरखनानै बैफोरखौ गाननानैनो ओ गोदोनि सु बुं माहारिया माने जिउ खुंबोदों होननानै आं मिथिनो मोनो आरो बै समावहाय जोंहा माइ ओ बायदिसिना आबाद मावनायनि जेबो रोंगौथि गैयामोन होननानै जों मिथिनो मोनो ओ बैसोरो माखासे जेरैहाय बुंनानै थाङोबा फिथाइ सामथायाइ हाग्रानि फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ जानानै जिउ खुंबोदों लोगोसेयैनो मैहुर खालामनाय मैहुर खालामनाया
खालामनाया
गुबै राननानै बिसोरो बायदि रोखोमनि मैहुर खालामनो थाङोमोन ज ज ओ बबेबा
औ
बबेबा होननानै आं मिथिमोन
आं औ आंनि मिथिनायावहाय आरो औ औ ओ जिब जुनारनि औ खौ बुथारनायनि उनाव बिसिनि बिगुरखौनो गाननो थाखाय ड्रेस बानायनाय जायोमोन।
औ औ थारैनो नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ जोबोर मोजांखौनो गोसोआव खोख्लैदों आ आथिखालावफो ओ खायफा खायफा खायफा सुबुंफोराबा बे मोजाङैनो दोननायखौ जों नुनो मोनो खायफा खायफा सुबुं फोरा बि फोरनि आरो नोंथाङा मिथिगौना जेरैहाय खाम बानायनाय बायदि रोखोमनि दामजु बानायनायावबो ओ बा जिब जिब जुनारनि बिगुरनिबो गोनांथि जायो होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो लोगोसे बिदिनो ओ जियानो जादोंला औ आथिखालनि मुगायाव गाननाय जोमनायखौ लानानै बुङोब्ला गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय मानो होनोब्ला आथिखालनि मु गायाव बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय ओंखारबाय बोथोर लानानै बोथोर बोथोरनि गाननाय जोमनाय ओंखारबाय गोजां बोथोरावहाय बेलेग आरो गरम बोथोरावहाय बेलेग आरो दुङा सुङा जि सम फैयोना बे समाव गा ओ गाननाया बेलेग बेफोर बायदिनो आलादा आलादा रोखोमनि फैबाय आरो जोंनि हारिया बुङोब्लाथ' हारिनि बुङोब्लाथ ओ बायदि रोखोमनि गाननाय जो ओमनाय हौवासानिया आलादा आरो हिन्जावसानिया आलादा। बैफोर गान्नाय जोमनायखौ आथिखाल लाव नुनो मोनो नङा नोंथां औ नोंथां। औ नोंथाङा नै आथिखालनि मुगानि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे।
अ आथिखालनि मुगायावथ जोंनि बर' हारि होनोब्ला जों बरनि मेन गाननाय जोमनायानो द'खना नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ ओ जोंनि द'खना ट्रेडिसनेल होननानै बुङोब्लाथ द'खना गोमो जोमग्रा गोजा बेफोरनोसै नङा होनबा आरो बिनि फ्रि बांसिन ट्रेडिसनेल होननानै बुङोबा बेसेन सिन बुङोबा जोंना इन्दि जिया बे नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
ओ जोंनि इन्दि जिखौथ गोदोनि आबै आबौमोना एम्फौ लानानै एम्फ फिथिबनिफ्राय स थावख्रि लुनानै गोबां खस्थयै ओ जिखौ बानायदोंमोन नङा होम
औ औ नंगौ नगौ।
याव नोंथां दानि जिफोरनि मादावहाय गाननाय जोमनायफोरनि मादाव बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन होननानै बुङोब्ला आं इन्दि जि एबा इन्दि जोमग्राखौनो होननानै मिथिनाय जायो ओ बेखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ नंगौ थारैनो आ-आथिखालनि मुगायाव ओ इन्दि इन्दि जि जेरैहाय दखनानिफ्राय लानानै बा जोमग्रानिफ्राय लानानै बैफोरा माखासे आब हर सेबखांनानै बैफोरखौ मोजाङै ओ जि दाखांनायनि उनाव बेखौ बाजाराव बा ननिफ्रायनो फानहरो बा बेवहाय नांगौबायायदि बेसेनखौ जों मोननो थाङो मोननो हायो आ माने बायदि रोखोमनि जि बा बाय इदि रोखोमनि दखना बा बायदि रोखोमनि जोमग्रानि ख्रुइ इन्दि जिया बांसिन दाम गोसा होननानै जों मिथि नो मोनदों आरो गोदोनि मिथिनायाव बे बेफोरबायदिनो एम्फौ लाथाखौथ मोननो थाङामोन बैग्रि बिफाङाव माखासे एम्फौ एम्फौ लायो लाथा एम्फौ लाथा बायदिनो बैफोरबायदि एम्फौनिफ्राय बा एम्फौ फिथोबनि ओमफ्रायनो ओ जिफोरखौ बा खुन्दुं दिहुननानै जिफोर दानानै गोदोनि सम समावहाय गाननानै लादों होननानै मिथिदों मानो होनबा आथिखालनि बा गोदोनि साननाय हनाया ओ आलादा जाबोबाय ओ बांसिनानो सुबुं माहारिया मोजांनिख्रुइ मोजां नायगिरबोगासिनो आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जौ जौगाबोनायलाय साननाय हनायफोरा ओ जौगाबोगासिनो दङ मानो होनबा गोदोनिखौ नायफिन बिना लासे दा आथिखालाव मा सोलिदों मा सोलियाखै बबे गाननाय जोमनाया बबे समजों गोरोबो आरो बबे गाननाय जोमनाया मा समाव बेफोर सोलियो आरो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ
थारैनो
ओ सानो नोंथांनि गोदो जोंनि औ बुंलाय नोंथां ।
औ नोंथाङा बुंलाय मा बुंनो सानदोंमोन?
ओ आं सानो जे गोदो जोंनि आबै आबौमोना ओ बिदि मिथिंगा गेजेर गेजेर हाजो गुदि गुदि थायालासिनो ओ ओ मोजां लामा मोजां टाउन सहर खाथियाव थानानै जिउ खुंबोनायमोनबा आं दासिमहालागै जोंनि बरखौ जौगानाय आरो मोजां थासा थासारियावहाय जौगासिनो हानायखौ आङो नुनो मोनगौमोन सा मानो होनोबा दासिमबो जोंनि बर'फ्रा ओ गान्नाय जोमनायफोरखौ मोनदोंब्लाबो दासिमबो हाजो गुदि गामि खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ जोंनि जोंनि हारि बा जोंनि हारिसायानो ओ बांसिनानो जोङो गोजौ फारसे दाव खौबो दावखोबोयो आफां फारसे थाङा। मानि थाखाय खौ जोङो दो थोंजोङै बुंनो थांलिया मानो होनबा आथिखालाव सुबुं माहारिया बांबोदोंसो बांबोदों नङा होमबा नोंथां?
ओ।
औ आरो दानि मुगायावहाय ओ मोनसे हा बा थानो थाखाय हा बायनाय बायनानै लानायाबो एसेबां गोरलैनि बाथ्रा नङा। जाउनाव जोंनि बर' हारियाबो बांबो गासिनो बिदा फंबाय ओ नि फिसा आरो बिदा फंबाय बेफोरबायदि बांबोयै बांबोयै जाहा दिनै थानो थाखाय एसेबाबो खम जाबोबाय हानि हानि ओ बिबाङा। खायनो जानांगौ ओ हानि बिबां खमायलांनायनि थाखाय आरो सुबुं माहारि बाराय बांबोनायनि थाखाय ओ दिनै ओ जोंनि हारियानो बा गुबुन हारियानो गोजौ फारसे बा हाजो फारसे दावबो दाव खोबोनांगासिनो दङ होननानै आंनि मोनदांथियाव दं आरो नोंथां।
औ। औ नोंगौ। अब्ला आङो नोंथांनिफ्राय बिदि गोदोनि दिनाव ओ गोदोनि दिनाव माबायदि? गाननाय जोमनाय दा बायदियाव माबायदि गाननाय जोमनाय बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय आरो नोंथाङा मिथियैखौबो आंनिफ्राय मिथिनाय मिथिबाय।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोर गोदोनि बागै बा गोदोनि थाबोनाय जारिमिन आरो गोदोनि समाव माब्रैहाय थायोमोन? बेफोरनि बागै फोरमायना होनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ ओ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिममोनबो।
लायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां औ।